हेल'
हेलौ अ नोंथां नोंथां
हा
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादो खोनादो
दा जोङो मा टपिकनि सायाव
इनभारमेन्टनि सायाव नामा
आबहावा आबहावानि सायाव स बोथोराबो जोबोद गरम जादों
ओह दानि माने सिटुवेसन फोरथ' दा कारेन्ट सिटुवेसन इनभारमेन्टनियाथ' बारा थिग नङाना मानि थाखाय जादों
दा आबहावायाबो बारा थिग नङा माने दा बे जानायनि मेन कारन जाबाय गारि मटर बांनाय आरो सुबुं अनजिमा बांनाय आरो दारिमिनारि बांनाय
मइन प्रब्लेमा आरो माबानिफ्रायनो जादों जोंनिया मा होनो बांसिन प्लास्टिक इउस खालामनाय फारसेथिं आरो गोदिर गोेदेर इन्डास्ट्रि लुनाय जायनि थाखाय फैसाखौ टारगेट खालाम मानसिफोरा दायजोमफोरा बेनिफ्राय माबाफोरखौ नाया इनभारमेन्टफोरखौ नाया एसेबां प्रब्लेमजों एटेक खालामनायखौ हेलौ
हेलौ हेलौ नोंथां